ओ नोंथाङा ओरैनो दङना दायो? अ अब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय बर' थुनलाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावराय हागोन ना नोंथां? औ अब्ला जों सावरायलानोसै थुनलाइ होनना बुंबाथ' जोङो बेखौनो बुजियोदि गोदो गोदायनिफ्राय जा लिरनाय एबा खुगाजों खुगा सोलिबोबाय थानाय जा ओ थुनलाय बेफोरखौ लिरनाय महर होनायखौनो जों थुनलाइ एबा लिरनाय थुनलाइ होननानै बुंनाय जायो जेरै जोंहा बर'नि गिबि थुनलाइ होनना बुङोब्ला गिबि गिबियाव जों गंगाचरन कसारि बिथांनि गिबि बिजाब लाइसि महरै जोंहा जिगुजु जिबा मायथयाव बर'नि फिसा अवान गु जों बर'नि गिबि बिजाब होननानै बुंनो हायो बेयाव जोंहा गोबां बर'फोरनि आसार खान्थिफोरनि सायाव फोरमायनायखौ जों मोननाय जायो बिनि उनाव जोंहा फैयै फैयै जिगुजौ जिगु मायथाइाव ओ बाथुनाव बैखाागोनि गिदु बेखौ मोननो हायो ओ बिनि अनगायैबो जोंहा जिगुजौ नैजिथाम मायथाइयाव खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ जों मोननो हायो बेबायदिनो सतिच चन्द्र बसुमतारी बिथांनि आखाइजों लिरनाय महर हराव जिगुजौ नैजि मायथाइाव जोंहा बिबार लाइसिखौ गिबि खेबनि थाखाय मोननो हायो बेबायदिनो जि जिगुजौ नैजिब्रै मायथाइयाव बे बिबार लाइसिया सेबखांजानाय महराव महर मोनो बेबायदिनो फैयै फैयै जोंहा बिबायदिनो जिगुजौ ब्रैजि मायथाइयाव हाथरखि हाला मुंनि गांसे लाइसि ओंखारबाव बावो‌ जायखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ सुजुनानै दिहुनदोंमोन बेयाव जोंहा बर'नि गिबि सुंद' सल' आबारि खौबो नुनो मोनो एबा मोननो हायो बे सुंद' सल'नि लिरगिरिनो जाहैदों इसान मोसाहारि बिथाङा सासे गोबां जौगा थाखोनि रमान्टिक ओ खन्थागिर गिरि बेफोरबायदिनो जोंहा ओ जिगुजौ द'जिनै मायथाइयाव गिबि सल'मा बिजाबखौ मोननो हायो चित्तरन्जन मोसाहारिनि लिरनाय ओ जिगुजौ द'जिनै मयथा सायाव जुजाइनि अर मुंनि गांसे सल'मा बिजाबखौ ओ समाजारि सल'मा बिजाबखौ मोननो हायो जाय जेराव सानै सेंग्रा सिख्लाया मोजां मोनलायनाय माबायदि मोनलाया बेफोरबायदि ओ जारिमिन एबा काहानिफोरखौ जों बे सल'मा बिजाबाव मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां लासै लासै सल'माफोरखौबो मोननो हायो जेरै धरनिधर औवारिनि मैहुर ओ जिगुजौ दाइनजि मायथाइयाव ओंखारनाय बेखौबो जों मोननो हायो बेबो गांसे स समाजारि सल'मा नङा बियो गांसे ओनसोलारि सल'मा महरै गनाय जायो। मानोना बियो मोनसे ओनसोलखौ लानानै लिरजानाय गांसे सलमा। बियो मानास आ हायुंआरि हाग्रामा बेखौ लानानै एबा बिनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफोरखौ एबा ओनसोलफोरखौ लानानै लिरनाय दोंसे सल'मा बिजाब। बेयाव बर'फोरनि ओ एम्फौ फिसिनाय, मैगं बायदिसिना खानानै ओ जानाय ना गुरनाय, मैहुर खालामनाय बायदि बायदि सावगारिफोरखौ जोङो बेरखांहोनाय खौ नुनो मोन दों। बेबायदिनो निल कमल ब्रह्मनि आखाइजों ओ फैमाल मिजिं मुंनि उम। ओ जिगुजौ स्निजिनै मायथाइयाव ओ गांसे ओ गिबि सुंद' स'ल बिजाबखौ जों सेबखां जानायखौ मोननो हायो बेबायदिनो ओ खन्थाइ रायथाइ बायदि बायदि थुनलाइफोरखौ बर' लिरगिरि बिथांमोना लिरनानै सुजुनानै दिहुनदोंमोन। बेबायदिनो ओ रादाब बिलाइ बायदि बायदिफोरखौबो जों मोननो हायो। दा बेफोरबायदिनो नोंथाङा उम थुनलाइनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओम थुनलाइ होनोबाथ' नोंथाङानो मिथिखाबाय मानो होनबा बे थुनलाइ होननानै बुङोब्ला बेवहाय ओ ओ खन्थाइआनो जा सुंद सल', जारिमिन, राव, फावथाइ माने रायथाइ, ओदिनो जिउ खौरां बायदि रोखोमानो माने थुनलाइ होननानै हमजायो। ओ बेवहाय बिबदि बेफोरबायदि दि माने थुनलाइनि गुबुन गुबुन बाहागोआवनो आरो गोबां माने बिजाबफोर ओंखाराजादों ओंखारबावदों। जेरै सुंद सल'आव सुंद सल'नि मोनसे गोलाव सल' आरो ओ एसे गुसुं सल' आरो ओ सल'माया जाहैबाय गोलाव सल' आरो इदिनो खन्थाइ इदिनो मेथाइफोर बायदि बायदि जों मोननो हायो। आ आ थिग बेबायदिनो बर'नि नोंथाङाथ' बुंलांंखादों बर'नि गिबि बिजाब महरै जोङो जिगुजौ जिबा मायथाइयाव ओंखारनाय गंगा सरन ओ कसारिनि ओ बर'नि फिसा हौवा अ आयेनखौ जों मोननो हायो। बे बिजाबाव नोंथाङा बुंदों जे ओम आयेन माखासे बर'नि माखासे आयेनफोरखौ लिरनाय दं होननानै नंगौ बे थारैनो सैथो। माने बे बिजाबाव जों माखासे आयेनफोरखौ लिरनाय मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जेरै ओ जिगुजौ इदिनो नै ओ जिगुजौ नैजिथाम मायथाइयाव ओंखारनाय जेरै खन्थाइ मेथाइ मदाराम ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्मनि सुजुनाय
थाइ मेथाइ बिजाबखौ जों मोननो हायो आरो बे बिजाबावबो जोङो मानो बर' समाज नि माखासे ओ हारिखौ लानानै सोंखारिनाय आरो मा होनो फोजाखांनाय बायदि फोरखौ जों मोननो हायो। ओ मानो होनबा बर'फोरा गोदो गोदाय जोबोद गो ग्लैसोनाय हारि ओ दंमोन थासारियाव दंमोन। ओ बिसोरो माने इदि समाज एबा गावनि न'खर एबा ओ हारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय ओ जेबो साननो रोङामोन। बिसोरो जानाय लोंनाय इदिनो ओ बायदि रोखोमनि मानदों
माबा लेथ्रा लेथ्रि थानाय बायदिफोरखौ जोङो मोननो हायो। बेफोरबायदियाव बर'फोरा गुबुनफोरजों बा गुबुन हारिफोरजों मुगै जानाय नाय बा नासय जानाय बेफोरबायदि खौ जोंओ नुनो मोनबोदों ओ जायनि जाहोनाव सासे सानै जेनेबा लेखा गोरों एबा साननो हनो गोरों ओ बिदिनो थुनलाइगिरि एबा रायथाइगिरि बा खन्थाइगिरिफोरा बेफोरबायदि बिजाब लिरनायनि गेजेरजों जों बर'फोरखौ माबोरै जेनेबा सोंखारिनानै गोजौ थाखोआव बा बिसोरजों समान थाखोआव लाबोनो हागोन बा जौगाखांहोनो हागोन बा हारिखौ एबा समाजखौ दावगाहोनों नो बा सानखांहोनो हागोन बेफोरखौ बेफोरबायदि बिजाबफोरावनो बिसोरो लिरनानै गालांदोंमोन। आरो बिनि अनगायैबो जिगुजौ नैजि मायथाइयाव जेनेबा सतिस चन्द्र बसुमत थारिया सुजुनाय ओ बिबार लाइसि बेयावबो जों मोननो हायो।
बेयावबो गोबां माने बर'फोरखौ ओ जाखांनो थिननाय बा बर'फोर खौ ओ जौगानो थिनाय बायदि थासारिखौ बा बायदि खन्थाइफोरखौ बा खन्थाइफोरखौ जों मोननो हायो बांसिनखौनो आरो सोंखारिनानै लिरनाय खन्थाइ बायदि फोरखौ जों मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जेरै ओ जिगुजौ नैजिद' मायथाइाव ओंखारनाय बर'नि बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज
बेखौबो जों मोननो हायो बेयावबो माने गोबां बर' आइजोफोरा माबायदि आखल आखुनि जानांगौ हाबा जानाय आखल हाबा जाखांनाय आइजोफोरा माबायदि जेनेबा फिसाय एबा न'खरजों माब माबायदि गोरोबनानै थानांगौ बेफोरबायदि माखासे ओ मेथायफोर बे खौ मोननो हायो आरो लोगोसे बे बिजाबावहायनो मोननो हायो जेरै आर'ज मेथाइ जेनबा फुंनि आर'ज मोनानि आर'ज बायदिफोरखौ जों मोननो हायो जाने सासे हाबा जानाय आइजोआ न'खरखौ सिबिनो बा न'खरनि थाखाय मोजां आर'ज गाबनो थाखाय
माबायदि जानांगौ माबायदि आखल आखु दिन्थिनांगौ हाबानि उनाव बेफोरबायदि गासैबो माने ओम बेफोर माने गियानफोरखौ बे बिजाबफोराव मोननो हायो बेनि अनगायैबो जिगुजौ थामजिदाइन मायथायाइाव ओंखारनाय अलंबार लाइसिखौबो जों मोननो हायो बेबायदिनो बर' बर'फोरनि थुनलाइखौ मोननै बाहागोव राननो हायो जेरै गोदामा ओ गोजाम आरो गोदान गोजाम होननानै बुङोब्ला जोङो जागायजेननायनिफ्राय लानानै जिगुजौ बाजिसे मायथाइसिम जों मोननो हायो आरो गोदान होननानै बुङोब्ला जिगुजौ बाजिनै मायथाइनिफ्रायनो आथिखालसिम जों मोननो हायो। ओ आथिखालाव गोबां ओ बेफोरबायदि ओ थुनलाइ जाजेननायखौ जों नुनो मोनसै जेरै नोंथाङाबो बुंलांदों धरनिधर वारिनि जिगुजौ दाइनजि माय खाथियाव ओंखारनाय मैहुर आरो बिदिनो नबिन मल्ल' बर'नि बोराय फाग्ला दियानि गोदान धारा रोजा स्नि मायथयाव ओंखारनाय आरो बेफोरबायदिनोेन दिरेन बर'नि देवबा बारि आरो उम दै ओ बिग्राय आरो दैस्राय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो मनरन्जन लाहारिमोननि हायना मुलि सल'मा आरो बिदिनो मोननो हाबावो मन'रन्जन लाहारि बिथांनिनो दायनि आरो बिदिनो मोननो हा हाबावो जों गोबां माने सल'माागिरिलिफोरनि सल'मा लिरनाय ओ बिदिनो संगालि सल'मा महरै जेरै बिसनि लैथो आरो ओनसोलारि सल'मा महरै जोङो जेरै बे मैहुर आरो बोराय फाग्ला दियानि गोदान देराखौनो मोननो हायो आरो समाज रि सल'मा महरै जों गोबां मोननो हायो जोंनि बर' थुनलाइयाव ओ जेरै बेफोर ओ बर' नि गिबि सुंद' सल'मा बिजाब जेरै जुजाइनि अर नैरोजा जिस्नि जिगुजौ द'जिनै मायथाइयाव ओंखारनाय ओ
चितरन्जन मुसाहारिनि जुजाइनि अर जों सल सलमा बिजाबखौ मोननो हायो बिथाङानो समाज जारि सलमा महरै गिबियै लिरजेनदोंमोन दा बे सलमायावहाय जों मोननो हायो माखासे समाजारि मनि बरफोरनि समारि सावगारिफोरखौ जों मोननो हायो ना गुरनाय बायदिफोर खौ जों मोननो हायो जेरै ओम आखाइनि हाबा ओ जेखाइ हेबनाय आरो दानाय लुनाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो बेबायदिनो माने बर'फोरनि गेजेराव गोबां माने थुनलाइ सोरजिनाया आथिखालाव दङसै आरो खन्थाइफोरनि गेजेराव जों मोननो हायो जेरै- ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि ओ अख्रां गंसे नांगौ खन्थाइ आरो ओ ओ बिदिनो मा होनो ओम गोबां माने लिरगिरिफोरनि बर आइजो लिरगिरिफोरनिबो जेरै मोननो हायो ओ बायदि रोख खोमनि खन्थाइफोरखौ मोननो हायो बेफोरबायदियैनो बर थुनलाइखौ जोङो सावरायनो हायो होमबा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथसै नामा नोंथां
औ नोंथां